हेलौ
औ खोनादों नोंथां?
अ नोंथाङा फ्रियावनो दं ना?
औ औ
औ होमबा नोंथां जों दान्दिसे बाथ्रा सावरायनि नोंथांखौ मोजां खोनायाखै।
औ औ
औ दान्दिसे जों औ
औ
दान्दिसे जों बाथ्रा सावरायनाय नङा ओमबा नोंथां ओ गोदोनि जिउ खांनाय राहा आरो आ आरो आथिखालनि जिउ खांनाय राहा बेनि सायाव ओ होमबा नोंथां गोदोनि जिउ खुंनाय राहा होननानै जों जुदि बुङोब्ला अब्ला जों सरासनस्रायै मोनथियो बै समनि हान्था मेलानि जे मोनसे थासारि बियो जोबोद ओ गोब्राबमोन। जेरै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला
औ
अब्ला जोङो गोबां खस्थ खालामनानैसो जों थांनांगौ जायोमोन। खस्थ होननानै बुङोब्ला ओ बेनो जाहैबाय। जे बै समाव जोङो गारि मथर जेबो गैयामोन।
गारि मथर गैयैखायनो जोङो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। आ जिखुनु जायगा जायगायाव थाङोब्ला जोङो फ्राय थाबायनायखौनो मोनसे प्रायरिटि होननानै
जों नुनो मोनो आरो
आरो दा बेबायदि थासारिखौ जों माब्लाबा खोनायो जे बरफोरनि गेजेरावबो जे जिगुजौ दाइनजि मायथाइसिम हालागै साइकेल गैयामोन होननानै आरो दा बे बाथ्राया हय सैथो मोनदां दा एखायनो गोदोनि बोराय बुरैफ्रा साइकेल बायदिसिनाबो रोङामोन आरो दा होमबा बे थासारिखौ नायोब्ला होमबा हान्था मेलाया गोदो जोंनि ओनसोलावबो बा गुबुन गुबुन बर' ओनसोलावबो बे एसे बिदिनो रोखोमसेयानो जाखागौमोनखा
औ
दा नाथाय जिगुजौ दाइनजिसेनि दाइनजिसो मायथाइनि उनाव बा जोंनि जि ओ लिभिं स्टाइल बेयो एसे जसो सोलायबोबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो नैरोजा मायथाइसिम जोंनिफ्राय ओ न'खरफ्राव साइकेलनि प्रभाबा फैजोबदों आरो बेजों लोगोसे जि साइकेलजों प्रभाबा जिहेथु फैबाय।
औ
दा बे हिसाबै जोङो मा जाबाय ओ जोङो हान्थामेलानि जि मोनसे थांलाय फैलाय राहा बेखौ जों गोरलैसिम खालामनानै लानो हादों नङा नोंथां
औ औ
दा बेबायदि मोनसे जाबाय आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि थासारिखौ नायोब्लाथ' ओ गोदोनिफ्राय गोबां सोलायस्राबाय बेनिखायनो जों सोलाय हाबबाय होननानै बुंनांगोन दिनै नों बहबा थांनो जायोब्ला नोङो गोरलैयैनो ओ गावबा गाव बाइकबो थाबाय गुबुन मोनसे कारबो थाबाय साखा खब्रैनि गारि फिसा फिसा बेजों लोगोसे नो आथिखालाव जे मोनसे थासारि ओ फिसा फिससा बै टट' गारिफोरबो मोनो जायखौ जों फिरफिलिबो होननानै बुङो जायगा लानाय जायगा
औ औ
बेफोरजोंबो जों गोरलैयैनो गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बे मोनसे थासारि फैबाय औ दा हान्था मेलाजों लोगोसे जोंनि जिउ खांनायनि राहाफोरा जेरै नोङो आबाद मावनाय जि आबाद मावनायनि सायावबो जोङो ओ गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोंहा बिदि मेचनजों एबा ओ मा होनना बुंगोन बेखौ जोंहा गोनोखो जि मोनसे ओ थासारि
औ
बेजों मावनाय गोदो बेबायदि नुवामोन नाथाय जायनि थाखाय ओ गोदो नोङो नांगौसिबां जोङो बेबायदि फसलखौ दिहुननानै लानो हायामोन
औ
जेरै नोङो ओ आबाद मावनो थाङोब्ला जोङो गिबियावथ' ओ गासैबो सुबुंफ्रानो गोदो गोदायथ' जुम आबाद मावो होनना बुङोमोन जेरावनोखि नों खदालजों जावनानैसो ओ गावनि जानाय आदारफोरखौ बुथुमनानै लायोमोन दा बि बिनि उनाव फैयै फैयै फैनानै जों नांगोल आरो मोसौजों जों हालौवनाय बेबायदि मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव फैबाय दा हालेवबाय हालेवनानैल'सो दोननाय जायो जों खेथि फोरखौ दा मिथिंगानि सायावनो गासैबो सोलनांगौ जायो जायनि थाखाय जों मालाबा हास्थायनाय लुबैनाय बायदि बेबायदि जोङो ओ मोनफुंनो हाया फसलफोरखौबो बे मोनसे थासारि थांबाय नङा नोंथां दा बेजों लोगोसे फैयै फैयै फैनानै दा आथिखालनि जि थासारिखौ नायोब्ला होमबा बे बिथिङावबो जोंङ आबाद बिथिङाव गोबां सोलायनाय नु मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि जि खदालजों सावनाय आरो हालेवनाय मोसौजों जे बिनि सोलायै दिनै नों ट्रेक्टर बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ट्रेक्टर बाहायनायनिजों लोगोसे ट्रेक्टर हानायफ्रा बाहायबाय हायैफ्रा नों हेन्द टेक्टर फिसा फिसा ट्रेक्टरफोरखौ बाहायबाय जिखुनु गोनोखाय थासारिजों हालेवनायनि जि आबाद मावनाय बे थासारिया दिनै फैबाय आरो गोदो जियो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थायोमोन
उ
दा बै थानाय थासारि दिनै नोङो माखासे भिटामिन बायदिसिना हासारफोरखौबो जोङो बेबायदि होनो हाबाय आरो बेबायदिनो आबाद नि जि थासारि बे बिथिङाव जोङो गोबां सोलायनाय ओ नुनो मोनदों दा बे बिथिङावनो नोंथांनि फारसेबो आं सोंनो सानदों जे नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन जे गोदोनि जिे थांनानै थानायनि राहा हान्था मेलानिफ्राय जागायनानै बिनि सायाव नोंथांखौ दान्दिसे बुंथाय बे समाव खावलायहरबाय
गोदोनि समाव जोंहाथ' नोंथां बुंनाय बायदियानो मानोना जोंहा गारि मथर गैयामोन नालाय जों थांनांगौ जायगायाव जोङो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरो जोंहा खिसुमान खामानिया बुहुद थालाङोमोन आरो जेनेबा नोङो मोनसे जायगायाव थांनोबा जों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन जों बिदिनो खोनानो मोनदों जों गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो थाबदाथ थांनानै जोङो जों खामानि माखासे थाालङो जों दानि जुगाव जोङो आथिखालावथ' जोङो बै जायगासिम थांनोबा जोङो मिनिटावनो हायोबा दसेनो हायो जों मोनहैयो गोजानद्रायबा जोङो गोजौजोंबो थांनाय जों दानि जुगाव जों जों हावाय जासिङाव जों थांनायखौ जों मोनबाय समावथ' जों बेफोरबायदिखौ खोनायाखैमोन आरो गैयामोन आरो जोंहा फैसा थाखा हरनो हायामोन मोनदामोन बै जायगायाव जोङो थांनानै जोङो जि खामानिया थाङोमोन आरो जों बेखिनि टाइमाव जोङो दानि आथिखाल आथिखालनि मानसिफोरा बहुद खामानिखौनो जों आगो बारायनो हायो आरो जों मावनानै लाग्रोनो हायो आरो जोंहा
औ
खालि मानसिफ्राथ' जोङो खौल' होसोयो गासिबो मान मा ओरैबायदि जों गनो हायालाय जोङो टाइमजों लोगोसे जों खारफाबाय थानांगौ जायो आरो गोदोनि सुबुंफोरा जोंहा
टाइमलेसमोन मानोना जों टाइमलेस होननानैनो बुंनांसिगोन मानोना दस दिन खामानि मावनांगौखौ जोङो सानसेयावनो मावनो हायोबा गोदोनि समा बुहुद बेखार जालांदों आरो बुंनो थाङोब्ला मानोना बिसोर मावनानै लानो हायासै जिखिनि आरजि नांगौमोन बेखिनिखौ मावनानै लानो हायासै जोङो नोंथांमोननि बायदिबा जुम आबाद मावनो जुम आबादखौ जोङो आथिखालनि जुगाव जोङो सानसे साननैयाव मावनो हायो गोदोनि मानसिफोरा खनसे माबाखौ हाग्राखौबा औ औ गोबाव सम लायोमोन हाग्राफोरखौ जों
औ
एवस्रांनानै बेनि उनावसो जों खदालाजों जावग्लियो जाव हाग्रा एवस्रांनायनि लोगोसे जोङो सावनानै होनांगौ जायो बेनि उनावसो जोङो खदालजों जावग्लियो जावग्लिखांनायनि उनावसो जोङो फसलखौ मावनाय जायोमोन आरो मावखांनायनि उनावबो जोंहा मुलि मेडिसिननि जेबो गैयामोन नालाय जोङो
औ।
होनो हायामोन मोननांगौखिनिखौ मोनामोन। गोदोनि सुबुंफोर बुंनाय बायदिबाथ' हाग्राखौ सावनानै हाग्रानि माबाखौनो हांगारखौनो सारना हाथ'फ्लाजोंनो सारना होयोमोन होननानै
एम्फौ जानाय बायदिसिनाखौ बेजोंनो रैखा खाथि खालामोमोन आरो।
खालामोमोन आरोि। जानांगौ बायदि जायामोन दानि जुगनि बायदि जेरै जोङो। आधा बिगा हायाव जोङो। माबा मा होनो दस फन्द्र मन माइ मोनोबा जोङो गोदोनि सुबुंफोरा। बिगासेयावसो मोननाय जायोमोन खोमा आरो आन्दाज मानोना गोदोनि माबाया मावनाय माबाया बेलेगमोन आरो दानि जुगनियाथ' बहुद सोलायबाय जोङो मेचिनजोंनो मावनानै जोङो दैखौबो जों मेचिनजोंनो होनो हायो। गोदोनि समावथ' जोङो बालथिं बायदिसिनाजोंसो सारनाय बा माबाखौ औ लांनानै सार नांगौ जायोमोन गोदोनि दानि जुगावथ' जोंहा
मेसिनजोंनो होनानै, मेसिनजोंनो सारनानै, मेचिनजोंनो हानानै, मेचिनजोंनो नानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
होमबा नोंथाङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे आथिखालनि थासारियाव नों आबाद मावनाया गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबाय। आरो आथिखालाव ओरैबो हायो जे नोङो मेसिन मेचनजोंनो गायनानै फोनानै बिनिफ्राय मेसिनजोंनो दै खांनानै न'सिमबो लाबोनो हानायसिम बेबायदि मोनसे थासारिया फैबाय नङा होमबा नोंथां? होमबा औ। गैयामोन आ।
दानि जुगावथ' जोंहा इन्टारनेटबो ओंखारबाय। गोजाननि मानसिजोंबो जों खाथियाव थानाय बायदि जों रायज्लायनोबो हायो बा खिसुमान खोथाखौ जों फोरमायलायनो हायो आरो।
औ।
आ सोंहरलायनो हायो बोरै दं बोरै ना आरो जोंहा इन्टारनेटजों जोङो बुहुद जों खामानिखौ मावनो हायो आरो आगबारायनो हायो आरो।
ओं ओं।
जुगनि मानसिफ्रा गोदोनिया थ' बिदिनोसै जोंना गोदोनिया गोदोनियाव जोंहा माबायदिमोन जोंहा फोरमान बिलाइजों जोङो फोरमायलाय हरनो हायोमोन बाय पस जोंना गोदो गोदोनि समाव माने लाइजामा जायोमोन आरो गोबाव सम लायोमोन जोंहा मोन-मोनहैनो आरो मोनफैफिननो। जोंहा सानसेनि खामानिखौ जोङो जोङो फन्द्र' दिन बिस दिन गेजेरावसो मोनफैलायनाय जायोमोन आरो।
ओं बेबायदि ओं।
औ।
होमबा नोंथाङा ओ बेखिनियाव बेखौनो बुंनो नागिर दों जे गोदोनि जिउ खुंनायनि जे मोनसे राहा बियो जोबोद गोब्राबमोन। दा फैयै फैयै फैनानै नैबे थासारियाव आथिखालनि थासारियाव बेयो जोबोद ओ गोरलै जाफैबाय। आरोे थासारियाव गोरलै जाफैनायनि ओ थाखायनो जों दोनै बो बे मोनसे लाइफखौ जोङो गोरलैयैनो माने बाबेनलांहोनो हादों। बेबायदि मोनसे थासारियाव जों दङो। आरो जोंनि आथिखालनि जि मोनसे थासारि बेयाव जोङो ओ गोबां सुबुंफोरजोंबो जों नांगौबायायदि दसेनो रायज्लायनो हायो इनफरमेसन हरनो हायो। होमबा बे बिथिङाव दायो नोंथांजों जि गोदोनि थासारि आरो आथिखालनि थासारिनि सायाव जि सावरायबाय आरो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो एसेयाव दोनथ'सै नङा होनब नोंथां?
औ जागोन दे।
दे।